खोनादो खोनादो। खोब गोजोननाय मोनबाय खोनादों।
औ।
दाना जागायदो जोंनिया गुबै आयदायाव फैदो।
अ अब्ला जों मानि सायावहाय सावरायबा साबसिन जागोन नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां मा होनो आथिखालाव जोङो दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर बोथोराव बिफां लाइफाङा ओरैबायदि बिदि समायना जायो जों बिनि सायाव ओ मिथिंगानि सायाव जोङो आयदाखौ लानानै जों सावरायबा मोजां जागोन।
औ जागोन दे नोंथां।
सोमखोर समायना ओरैबायदि बिबार माने बिफां लाइफांफोराव बिबार बारग्राफोरााव ओरैबायदि मोजां बारनायखौ जों नुनो मोनदोंबा जोङो मोजां मोनो माने बेखौ बिफां लाइफांखौ नुयोब्लाथाय बिबार बारनाय नुयोबा नोंथांनि गोसोआ माबायदि सानो बा बेफोरबायदि बिबा
बेफोरबायदिखौ नुबाथ' आंनि गोसोआ जोबोद गोजोनो आरो बिदिनो आंनि माखासे लोगोफोराबो आंजों लोगोसे बिदि मिथिंगाखौ जोबोद मोजां मोजां मोनो। अब्ला ओ अब्ला नों नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा जे बे जोंनि मिथिंगायावहाय मा मा ओ बिफां-लाइफांफोर दङ नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
औ नंगौ आं एसेबां बिफां लाइफांनि नामखौ मिथियाब अलाबो अब्लाबो आङो जि हायो एसेबां सेस्था खालामनि आङो फिथाइ सामथाइ थायनायनि माखासे बिफां लाइफांनि नामखौ आं नोंथांनो फंनैसोबाबो आंनो खोनथ थागोन आङो दा मिनाय आ आनदासाव आङो थाइजौ बिफां थायो जोंना ओ लोगोसे बिदिनो लिसु बिफां बिदिनो आरो
औ।
बायदि बायदि दं आरो एसेबां नांम फां दा गोसोआव फैजोबाखै होमबाबो आङो जायखिजाया बिफां लाइफाङाव आं बिफां लाइफांखौ आङो नायनो मोजां मोनो दाथ गरम बोथोर जों बिफां लाइफांनि सिङाव थानानै जों साहायाव जों थाबोनो मोनबाथाय ओरैबायदि गोजोननाय मोनो गरम जायोब्लाथाय जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय बार फैयोब्लाथाय जोङो ओरैबायदि गोजोननाय मोनो आरो ओरैबायदि मोजां मोनो आरो जोङो। दाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर आरो गरम बोथोर बे गरम बोथोराव जोङो बिफां साहाया सिङाव थानो मोजां मोनो दा आरो गोदान गोदान बिबार बिलाइबो खिलियो माने दा मिथिंगायानि माबाफोरा दा सोमखोरो समायना जाथारो आरो मिथिंगाया नंगौना नङा नोंथां?
नंगौ सैथो नंगौ।
दाथ' नोंसिनावबोथ' ओरैबायदि सोमखोर समायना जाना दं। समान ना बिफांफोरा दा बिफां लाइफां सारि सारि ओरैबायदि लामायाबो मोजां बिफां लाइफांनि खाथियाव साखाथियाव बिफां लाइफां बेजों लोगोसे ओरैबायदि बिबारफोराबो सोमखोर समायना बारना थायोबा ओरैबायदि बेसे समायना नुगोन ओरैबायदि मा होनो गुबुननिफ्राय सुबुंफोर फैयोब्लाबो बे जायगायाव थांनो थांबाय थानो लुुबैगोन आरो बिफां लाइफां थायोब्ला बिथिं मिथिंगायारिफोरा समायनासिमखोर नुथाय थायोब्ला नंगौना नङा नोंथां?
औ नंगौ सैथो।
औ। दाथ' आङो ओम बेरायनानै नुबाय थायो बे सोमखोर मिथिंगा ओरै मा होनो बिफां लाइफांफोरा ओ थायोब्ला बिफां लाइफां थायोब्लाबो दाउफोरा बासा लानो हायो दाथ' ओम दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोराव बांसिनानो दाउफोरा बासा लायो बासा लानानै बिदिनो माखासे बिफां लाइफां थायोबा मोजांसिन जायो आरो आंनि आन्दाज माने जोङो बिफां लाइफांखौ जोथोनै लानांगौ आरो मिथिंगाखौ जोङो समायना खालामनांगौ नङा होमबा गुबुनलेथ' खालामनो नाङा जों मिथिंगाखौ। औ। नोंथाङा मा खालामगासिनो?
गसंना दं।
गसंना दंना औ दे थिगानो दाथ जोङो गोजान गोजानाव थांबा जों नुयो मिथिंगानि सोमखोर समायना महरा गोजान गोजान जायगायाव मोजां नङा बा जोंनि ओनसोलाव बा दा जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो बांसिनै गायनो हमनायनि जाहोनाव जोंना बिफां लाइफाङा मोजां अब्लाबो सम सम जोंना बिफां लाइफांखौ बांसिनै सुबुं माहारिफोरा दानफायोना बिनि जाहोनाव बिदुंफोरा बारानिफ्राय बारा जानो हमदों जोङो मिथिंगा होनो बुङो। अब्ला जोङो जोङो बिफां लाइफांखौ गायनानै जोङो मोजाङै खालामनांगोन अब्लाना जोंनि मिथिंगाफ्रा सम मोजाङैनो थाबाय थागोन जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायालासिनो दोनोब्ला जों दानफायोब्लाबो जोङो फांसे बिफांनि गेजेराव जोङो फांबा बिदिनो सयथा बिदिनो सात ता बायदि गायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां बा जोंनि थाखाय माने इयुन समाव जोंनि थाखायनो मोजां जागोन आरो हेफाजाब होगोन माने मानो होनोब्ला गरम जानाय नङा दा बांसिनानो अबेबा अबेबा जायगायाव गरम मानो होनोब्ला बिफां लाइफां गैया जाय जायगायाव मिथिंग मोजां नङा बै जायग बांसिन अखा हाया मानो होनोब्ला बिफां लाइफां थायोबसो अखाया फैयो बिफां लाइफां गैयाबाथाय अखा हानो नागिरा जायनि जाहोनाव आबादफोराबो मोजां जानाय नङा बिनि थाखाय जोङो बिफां लाइफां बा मिथिंगा जोङो मोजांनाया मोजां आंनि थाखाय नंगौना नङा नोंथां?
औ सैथो सैथो
नोंथांनिबा मा बुंगोन बेनि बिनि बेलायाव नोंथांनिफ्रायबो नोंनि गोसोनि सानखांनायनि गेजेरजों नों फोरमायदो नों नोंनि सायाव नोङो मा सानगासिनो
मिथिंगा होनोब्लाथ नंगौ बे जोङो बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनो नाङा आरो जोथोन लानांगौ जोङो जिमान हायो नाथाय ओ खायसे सुबुंफोरा गावनि न'खौ गावनि न'बानायनो थाखाय आरो माखासे बि बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनो गोनां जायो दा बिनि बेलायावहाय जों माथो खालामनो हानो नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
दा बो बिथाङा दायो गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय मोनसे न'खौ मोनसे न'निथ गोनांथि जागोन ना
औ नंगौ नंगौ
अब्ला बिदि जोङो सिटुवेसनावहाय मा खालामनो हागोन
औ माने नोंगौ नोंनि बुंनायाबो थिगानो दं औ जोङो गावनि थाग्रानि थाखायबोथ न' बनाय नांगोन नालाय जोङो बिफां लाइफांखौ मालाबा समाव नांगौ जायो औ नंगौ बेबो अब्लाबो जोङो माने बिफां लाइफांनि बेलानि गेजेराव जोङो बुङोब्ला औ जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायनायनि गेजेरजों गायोब्लाथाय जोङो बिनिफ्राय गोबां हेफाजाब मोनगोन नोंथाङा बुंलांबाय न' लुनो थाखाय बिफांनिबो गोनांथि जायो सम लाना सम बेनिखायनो जोङो फांसे दामफायनायनि गेजेराव जोङो फांब्रै फांबा गायोबा बिदिनो उनावहालागै जोङो न'नि थाखायनो बाहायहैनो हायो आरो नंगौना नङा नोंथां
नंगौ सै थो नंगौ
दाथ' ओरैनो दंखोमा ना नोंथाङा जेरावबो थाखै नामा दिनै
दिनैथ' थांनाय जायाखै जोंनि कलेजआबो दिनै माने क्लास जायानाखाय थांनाय जायासै कलेजावबो
अ दे दे दे बिदिनो अखा माबा फोराव मालाबा सबिदिनो जायो
औ
अखाथ' हादोंमोन खोम न' नोंसिनावबो
औ दिनै फुङावहाय अखा एसे हादोंमोन ओं
अ अ अ
ओमफ्राय मैयाथ बांग्रिंबो फैदोंमोन खोमा
औ बांग्रि फैनाय होनना खोनादोंमोन आं दानि सो आंबो मिथिदों नै फुुंङावसो मा होनो बबावबा भुटान ना मा होनो अबेथिंबा बिदिनो माबा माबा जायगायाव खोनादोंमोनलेै आं बांग्रि फैदों होननानै
औ औ
औ
जोंनि ओनसोलावबो बांग्रिंङा फैदों जाहैबाय
औ औ फैदों
औ आं बे समावथ उन्दुबायसोमोन आङो नाथाय बां नाथाय बांग्रिंङा हरखाब फैना होनानै आङो सिरि मोनदों जाहैबाय
अ अ
आमफ्राय आङो बागदावखांदोंबो
ओं ओं
नोंथाङा बिदि बांग्रिं फैबा गोसोखौ माबायदि मोनो?
आंनि बांग्रिं फैबाथाय आं गोसोआवनो गुलु गुलुबमोन आङो मानो होनोब्ला बारदा हमनाय जायो आंबो मा मावदो सानदों। बेनिफ्राय जेबो नङा होननानै आं उन्दुलांफिनबाय ओमफ्राय नै फुङाव नायनानै उथिनानै नायबाय माबायाव फेसबुक ना निउसफोराव मोनबाय बांग्रिं मावदों अबावबा अबावबा होननानै आं मिथि बिदिब्ला अ मिया एसे मावनाया बांग्रिंमोन होननानै आं सा सानबाय आरो आं माने बांग्रिं फैबाथाय एसे बोरैबा गिनाय बायदि मोनखायो औ मा माने बांग्रिं बुंबाथाय खर'फोराबो एसे गिदिंला माबानानाय जायो नालाय ओरै ओरै बायदि फैखायो यो गिदिं हाफोरा मावला बायजोबो ना औ। ओमफ्राय नोंबो बागदाव खांदोंमोन नाम
औ आं आंथ' जोंहानि न'खौ बायसिगोन बायदिसो मोनदोंमोन आंथ।
बिदिनो औ नंगौ नंगौ। बिदिनो फैयो मालाबा सम लाना सम। बांग्रिंआ फैबाय थायो बिदिनो।
जोंनाव एसेबां माबा गोसा जाफैदियासे बांग्रिंया एसे एसे ल माने एसेल बारा इसेबां गोहोम खोलैफैदियासै जोंनिसिम। जों भुटान साइड खाथिनि खाथिफोरनियाव बांसिन गोहोम खोलैबाय आरो बांग्रिंआ औ।
बे बांग्रिंयाबोथ' जोंनि मिथिंगानिनो मोनसे बाहाग
औ नंगौ नंगौ नों बुंनाया थिगानो बांग्रिं माबा थ' मोनसे औ नंगौ नंगौ।
औ औ
अब्लाद मिथिंगानि सायावनो जोङो माने बेफोरो जायो होननांगोन मानो होनोब्ला माखासे गाज्रिम थासारि माबानिफ्राय मिथिंगायाव गाज्रि माबा इदिनो थायोब्ला बांसिन बेफोरबायदिया जायो होननानै खोनादो माने। माने गाज्रि बे ओम हा सिङाव मांसे सोमजिबाय सोमजियोबाथाय बांग्रिङाव माने बिदि गोसो माबा जायो होननाय खोनादोंमोन।
औ
ओमफायथ समाबो जाबायमोन नोंथां मा खालामो?
अब्ला जोंनि बे सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबथनोसै ना।
औ दे दे दे।
दे होमबा नोंथां।
औ।